हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां मा खालाम
औ दङ नोंथां ओरैनो खोनादोंना
औ आंबो खोनादों नोंथां
औ औ नोंथां औ
नोंथांजों आङो फंनैसो ओरैनो माने टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां औ
हागोन दा रायलायनो
औ रायलाय जागोन दे नोंथां
नोंथांनाव अब्ला जोङो मिथिंगायारिनि माखासे सोमोन्दै बेफोरनि बागै रायज्लायनोसै नङा होनब्ला नोंथां
औ नोंथां औ
दा जोंहा मिथिंगायारि होनोब्लाथ' जोंहा गोबां मा होनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोंहा मिथिंगाफ्रा माखासे जायगाफ्राव जोबस्रांनोबो हमबाय नङा होमबा आरो माखासे जायगाफ्रावथ थिगानो दा जोंहा बेै थिगानो थिगानो मोजाङानो दङ नाथाय माखासे ओनसोल जायगा फोराव माने बिफां लाइफांखौ सानफा एफा फोजोबस्रांनो हमबाय जे जायनि जाहोनाव जोंना जिब जुनारफ्रा थानो जायगाबो एसे थेक जानायखौबो नुहुरबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा जिब जुनारल खहा नङा बेफोरो मानसि सुबुं माहारिनिबो एसे खहा जानायखौ नुहुरोना ओ मानो होनब्ला जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायबो जोंहा मानसिया गोबां माने खाथि सोमोन्दो दं बिफां लाइफांजों बैनि जाहोनाव बैनि बागै माने नोंथांखौ बे मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो माबायदि रैखा खालामनानै लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे नोंथा
औ नोंथां औ जोङो बेफोरखौ रैखा खालामनोबा जोङो गिबियावनो बिफां लाइफां दाननानै जे मानसिफोरा जेरैबा हादान जायगाफोरावदि न' लुहैना थायो नोंथां
औ औ औ
औ फार्स्टआवनो बिखौ जेनेबा बन्द खालामनांगोन आरोना नोंथां
औ औ
औ खायसेयादि बिफां लाइफां जे हाजोआव दानस्रांनानै एवस्रांनानै न' लुना थाहैयो होमबा नों नोङा होमबा नोंथां
औ थायो थायो थायो
औ औ बेफोरबायदियाव माने जोंनि आबहावाया एसे गुबुंले जानो नागिरो आरोना नों थां माने जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो मोनोना नोंथां
औ
औ बेफोरबायदियाव एसे माने प्रब्लेम जानो नागिरो आरोना नोंथां
औ औ
माने जों बिफां लाइफां गैयाबाथ जोङो थांना थानायनि राहा हाया जोंनिया खम जायो नों औ फार्स्टआवनो बिफां लाइफांखौसो नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय औ ओमफ्राय नोंथां बिफां लाइफां दाननाय जे जायोना जोङो माखासे ओ जेनेबा न' बां लुनो बा माबा मोनसे ओ जायगा बा माबा मोनसे जेनेबा ओ मा होनो बेफोरखौ कलकार खानाफोरबो जोङो माखासे खालामो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै ना दा जोंङो ओ दा जोंहा बैफोराव जोंहा गोबां रोजा रोजा बिफां लाइफां दानफायो दा जों जोंहा बैफोर बिफां लाइफां दानफायनायाव जोंहा ओ ओरैनोथ जोंहा बुंनाय ओ बा दंखायो बा ओ दङआनो आरो माने फांसे बिफां दानफायोबा जोंहा आरो गुबुन बिफां गायनानै दोनफिननांगौ होनाय
औ औ
औ मानो होनोमब्ला जोंहा फांसे बिफां दानफायनाय लोगो लोगोनो गोबां खहाबो जायो जायनि जाहोनाव जोंहा दिनै फांसे दानफायबाय गाबोन फांसे दानबाय बाय समफोर फांसा जाय बिदिनो जोंहा बिफांफ्रा मानो लासै लासै जोब सुस्रांलांनो हमो आरो जायनि जाहोनाव गायफिननायबो गैला माने फोजोबनायल' फोजोबनायल' फोथांफिननाय गैला बेफोरबायदि जायो नालाय दा बेफोरखौ माने गायफिननो थाखाय जोंहा दाख्लैसो आबहावा सान जानानै थांबायनाा बेफोराव नोंथांमोननि ओनसोलफोरजोंं माबाफोर बिफां लाइफांफोर गायनायफोर जाबाय बायदोंमोन नामा रायजोआरि बा माबारि समाजारियाव
जानायाथ' जादों नोंथां जोंनाव बिदि बिदिनो रायजोआवबो बिदिनो लामा लामा गायनाय जादों आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो गामिफोराव जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बेफोरबायदि थायोना नोंथां ग्रुप ग्रुब बाइ ग्रुब बेफोरबायदियावबो गायनाय जादों आरोना नोंथां आरो स्कुलफोरावथ' स्कुल कलेजफोरावथ' गायखायो होमबाना नोंथां
औ गायो
औ औ बिदिनो जोंनि गामियावबो बिदिनो गायनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
उम
औ बिदिनो जों गोदान गोदान बिद बिफां लाबनानै बिफां फुलि गायफैनाय जादोंमोन आरो गोबां बुरजा बुरजा
औ ओमफ्राय नोंथां बिफांखौथ' जों गायो नङा होनब्ला
औ नोंथां औ
दा बिफांखौ जोङो गायोब्ला जोंहा जोथोनाबो गोनां नङा होनब्ला
औ नंगौ नों
दा जोङो बिफां फांसेखौ गायजेननायनिफ्राय लानानै जोङो फेदेरनायसिम बिनि राहाय बा रैखाथि होनाय बा नाय नायफोरनाय बेफोरनि सोमोन्दैसो फोरमायदों जेनेबा माबायदि फोथांना लाखिनो हायो जों
औ औ
जोङो बिफां फांसेखौ गायखांनायनि उनाव गायगोन गायग्रााथ' जोङो दै लुबा जायाना नोंथां
औ औ औ
ओ बिदिनो एसे गोबाव सम थानायनि उनावहाय जेनेबा जोङो बिफांखौ दा फुल टाइमाव गायदोंबा जोङो बेलासि टाइमाव होनांगोन आरो ना नोंथां
औ औ औ
होनानै आरो मोसौ बोरमा बेफोर बायदि जिब जुनारा जानो हायि बायदि बेखौ जोङो औबबाजों सोरगिदिं बेरा दुंनानै दोननांगोन आरो ना नोंथां
औ औ
औ बेरा दुंनानै जों बेखौ औ साननि बेलासेनि बिदि दै लुबाय थानांगोन आरोना नोंथां
औ औ जा मानो थाखाय नोंथां जेनेबा
जेनेबा औ नोंथाङाथ' जेनेबा दै नङाबा जायाना नोंथां दैजों बियो बि जेथ'बा जेनेबा बियादि रोदा थायोना
औ
औ बे होनो हाबासो रबै दैखौ बोनानै लाबासो बिफाङा गोख्रों जाबा बे रोदा सुनायाव एसे हेफाजाब होगोन ना नोंथां दै दै लुबाय थायोबा
औ औ औ
औ बेनि थाखायनो जोङो नोंथां दै बिदि लुबाय थानाया जोबोर गोनां आरो माने रोदाखौ मोजाङै सुथाबनानै लाखिनो बियो रोदाया सुथाबबासो बिफाङाबो जौलांगोन गिदिर जालांगोन थांलांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
थाखायनो जोङो बिफां फांसे गायोबा दै लुनाया जोंनिया गोनांथार आरोना नोंथां
औ औ
औ बिदिनो बिदि जोथोन लाबाय थायोबासो बिफां फांसेया मोजाङैनो गेरेमसा महरै माने देरलांगोन गिदिर जालांगोन आरो ना नों
औ नोंथां नोंथाङा आङो दे मा मा बिफांफोरखौ मिथियो बिनि मुंखौ खोन्थानोलाय दे फारि फारि मोननैसै आरो ना माने जेरै जोंहा गोबां बिफां लाइफां दं जेरै ओरै फिथाइ जाग्रा दङ ना फिथाइ जाग्राबो दं आरो लोगोसे फिथाइ जायै जाजायो
औ फिथाइ जाग्रा होनोबा जोङो जाम दं ओमफ्राय नारें दं नारें जुम्ब्रा ओमफ्राय ज जलफि बिफां ओमफ्राय थाइजौ बिफां खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय दं नोंथां खोनाबाय दं
औ बिदिनो सुमफ्राम बिफां बिदिनो गोबां दोङो आरोना नोंथां
औ औ औ
औ बैग्रि दंफां बेफोरबायदि जोङो बेफोरनिफ्राय मोजां मोजां फिथाइ मोनजायो आरोना नोंथां
औ मोजाङै नोंथां औ लोगोसे लोगोसे जोंहा जानायनि अनगायैबो माखासे फाननानै जोङो रां आरजिनो हायोना थां फिथाइ सामथाइफोरनिफ्राय जाहाथे जोंहा बेफोरखौ फाननानै न'खरफोराव जेनेबा मैगं थाइगं बायनो हायो आरो
जायो आरोना नोंथां औ औ औ
बेखायनो जोङो फिथाइ थायग्रा बिफांखौबो जोङो गायनो नांगौ
औ औ गायनो नांगौ मोनजायोबो बिनिफ्राय आरो जोङो नांगौ समायाव एसे फैसा थाखानिबो एसे मदद मोनो आरोना नोंथां
मोनो मोनो नोंथां
उ जाग्रा बिफाङाथ' गोबां दं नङा होमबा नोंथां?
दङ नोंथां दङ लिसुआथ' गोबां दाम ना नोंथां लिसु फिथाइया गोबां दाम।
उम
खान्थालाथ' र' खान्थाला एसे बिराद दामबो गैया लोगोसे खान्थालखौ फ्रायनो जानो बानायखौ नुनो मोनदों आं गोमोन मानो होनब्ला जोंहा बेयो खान्थाल बिफाङा गरम बोथोरावसो मोनो नालाय। दा खान्थालखौ बहुद गरम जायो जाहैदों। खान्थाल जाबा आरोना माने जोबोद गोलोमो आरो माने
औ गरम औ गरम जानायनि थाखायनो जाया आरोना बेखौ बांसिन
अ जिहेथु बोथोरानो गरमखा नङा होमब्ला? जोङो रावबो गरमाव गरमै थाबाय थानो लुगैखाया। बेनि थाख खायनो माने फ्रायानो जानाय जाया आरो माने।
औ औ जानाय जाया। नोंथाङालाय जायो ना जाया?
आङो आं एसे जायो नोंथां थेवब्लाबो आंहा इदिनो जेनेबा अबबा थांलायलायनानै जाहैनो बेबायदि गैया आरो जास्ट खाथियाव मोनबा गरनैसो जागोन आरो खिनि आरो माने मे जास्ट थेस्टखोल' नायनाय जायो आरो माने। फोर जानानै उदै बुंलायलायनाय बिदि जेबो गैया आरो जानाया
बोथोरनि फिथाइ खनसेबाबो जानांगोन नङा होमबा औ औ औ औ आंबो बांद्राय जाया बिदिनो खम जायो नोंथां।
औ थिगानो नोंथां देहानिबो गो खहा खालामोना बांद्राय नांगौनि बारा जाबा जोंहा फिथाइ सामथाइफोराबो ओं ओं बा नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय समाबो जोङो जाबोबाय
आंबो गोजोन्नाय मोन
औ दे नोंथां होनब्ला
औ औ औ